नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दायो
नै आङो दा दङ ओरैनो जिरायनानै।
थोन
अ' नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन।
हेल' नोंथां।
अ' औ खोनादों।
औ होनबा आगोन औ नोंथां। जोंहाय आङो माखासे जोङो ओ आबाद मावनायनि सोमोन्दै आङो सावरायनो सानदों आरो ना। दा मैगं थाइगंनि आबाद। नि सोमोन्दै आं सावरायगोन औ जोंहा बर'फोरा थ' औ गोबां आबाद मावनानै जाग्रा हारिखा नङा होमबा नोंथां।
औ - औ।
दा जोङो बेबायदिनो आं थोंजोंहाय जोंनि माखासे बर'फोरा मैगं आबाद मावनायनि सोमोन्दआ खोनथानोसै जोङो आलु सिगाङावनो जोङो आलुखौ जोङो सावरायनो थांगोन आरो आलुखौ जोङो माबोरै गायो बेखौ माब्ला गायो जों आं बेनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो सानदों आरो। दा जोंहा आलु होननानै बुङोब्ला जों मिथिखायो जोङो आलु नङाब्लानो जोंहा ओ जेबो जाया नङा होमबा। दा जोङो मोनफ्रोमबो ओंख्रियावनो जों बेखौहायसो होनानै जाखानांगौ जायो नङा होमबा जोंनि न' न'खर न'खर गासिनावबो बे थाखायो एसेब्लाबो जोंहा मा गायखायो बेखौ नङा होमबा। दा जोङो बे ओ आलुखौनो जोङो मा फैखायो आं नोंथांजों बेखौ सावरायनो सानदों आरो। जोङो सिगांग्रो आलुखौ जोङो मा मा गोजां बोथोर गायो आरो बेखौ बेखौहाय जोङो माबोरै गायो होमबा आलुआ जुदि गिदिर गिदिर थारब्ला जों बेखौ मा हाखावनानैबो गायो आरो आरो खायसे खायसे फिसाबाबो हानानै गायो। औ दरसेखौनो जोङो मोननै खालामो बा गिदिरथारब्ला जों मोनथाम गाहाम खालामो नङा होमबा। दा जोङो बेखौ हाखावनानै गायो आरो दा गायनो थाखाय जोंहा मा नांगोन हा नांगोन नङा होमबा। दा सिगांग्रो जोङो हाखौहाय मोजाङैनो हालेवनानै लाग्रोनांगोन दा सिगां हाखौ जोङो मोजां मोनि दोखो दोखो हालेवनानै लानानै ओ बे हानि हाग्राफोरखौ जोङो गाननो नांगोन आरो हाग्राफोर दङब्ला बे हाग्राफोरखौ जोंनो गारहरनांगोन आरो। बेनिफ्राय जों हाया मोजाङै जेब्ला ओ गोमोन जायो अब्ला जोङो मा खालामगोन बे हायावहाय जोङो ओ नांगोलजोंहाय आन्थोर बोनानैहाय जों बे आलुखौ गायनाय जायो। जेरैहाय माने आन्थो मानि लाइन लाइन जों बेखौ गायो आरो। ओमफ्राय बेखौहाय नांगोलजों मानसिया जोङो बोयो हाखर हाखर खालामलांनानै आरो लायन लायनो एसे एसे गेब गेब जायगा दोननानै गायो आरो जाहाथे बेखौ उनावहाय खोनो मोजां जायो बेनि थाखाय दा आलुखौ जोङो मारै गायो होनना बुङोबा आलुखौबो जोङो मा बे हाखरावनो होलांगोन आरो लारि लारि होनांगोन। बांद्राय जाब जाबबो होआ बांद्राय गोजान गोजानबो होआ आरो बेबायदि होलांगोन होनानै जोङो बेखौ मा खोबनानै होगोन आरो दा
औ।
जोङो बेबायदिनो जेसेबां बुरजा गायो इसिबांखौ जोङो आन्थोर बोनानै लाजोबखागोन होनालाय सिगाङावनो जों दंना आलुखौल' होलांनानै फबै फबै गालांनांगोन आरो जेब्ला आलुआ बेबायदिनो उनावहाय माखासे दानफोरनि गेजेरावहाय बियो खिलियोब्ला ओमफ्राय बे बिफाङा एसे गोजौ जायोब्ला बेखौ जोङो मा खालामना होनांगोन? हा हा खोननानै होनांगोन आरो जाहाथे आलुआ मोजाङै बेदर थाङो दा जों बेखौ खदालफोरजोंहाय मोजाङैहाय जोंहाथ' एसे गुवार गुवार जायगा गालांखायो नङा हब हाखोनो थाखायनो। दा बेखौ जोङो मोजाङै आलोआव खोनानै होनांगोन आरो। दा बिदिनो खननै बा खनथाम बेबायदिसिम खोनानै होयो आरो मा। ओमफ्राय दा बिदि खैयोब्लासो जोंहा बेदरफ मोजां थाङो। जुदि हा खोनानै होआब्ला बेदरा थांनाय नङा आरोखि दा जोङो बे आलुआ बेबायदिनो खोनानै होनायनि उनावहाय जेब्ला, ओ आलुआ मोजां जागोन बिफांफोरा थैजोबगोन ना? जेब्ला आलुआ जायो अब्ला बिफांफोरा थैजोबखायो आरो बे समावहाय जोङो बे आलुखौ बुरनो नांगोन आरो दा आलुखौ जोङो जेब्ला बुरजानाय जायो अब्ला बुरनानै जोङो बेखौहायनो मा? ओ माखासे न'खरफोराथ' फानहरनोसै आरो ना। गसेबां न'आव दोननानै आग्लायनायखौाय जोङो फानहरगोन आरो, थोजासे सल दोन्नानैहाय। दा जोङो आलिुखौ जोङो जानला मोनला दोननो हाया मानो होनबा बेहाय बारनाङोब्ला बे गोथां जाजोबो आरो। आलुवाखौ गोथां जायोब्ला जोंबो जानो हाया बेयो मेजेरनाय जायो आरो। बेनिखायनो जोङो बेखौ मा बार हाबोैफोरबायदि। माखासे खायफा मानसिफोरा जे बाख्रि थाखाय जोंनियावथ' बर'फोरनाव माइ दोननो थाखाय नङा होमबा? बे माइ दोनग्रा बाख्रियावनो माखासे खनासे जायगा दोननानै। लानानै बेहाय मा आलुखौ दोननाय जायो खायफा बस्थायाव सोनानै दोनो आरो। दा बेखौ सोनानै दोननाय सिगां जोंना आलुखौहाय मोजाङै सान्दुुंङाव फोरानानानै दोनग्रोनांगोन आरो। जोङो जानला मोनला बेबायदि बुरखां बुरखांनानैनो दडायरेक्ट सोनो हाया नङाबा आुवााना ना नङाबा थाबसे हगोन गाज्रि जागोन दा सान्दुङाव जोङो मोजाङै फोराननानै लाग्रोजोबनांगोन। हाफोरा मोजाङै रानस्रांनानै रानबा होमबा जों बेखौ आलुखौ सोनानै दोनगोन आरो, ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो आलुखौहाय दा मानसिफ्रा गोबां बेबायदिनो आलुनि आबाद मावनानैबो रां खामहैगासिनो दं नङा होमबा? गोबां बुरजा फुरा आबाद आलु आबाद मावनानैहाय दा बे आलुआ जोंहा बयनिबो न'खरावनो थाखायो आलु गैयाबानो जोंहा ओंख्रियानो जाया नङा होमबा जों आलुखौ गोबां रोखोमै जानो हायो एवनानैबो जानो हायो। बाथोनबो जानो हायो बेदरजोंबो जोङो जानो हायो आरो जहल जों जानो हायो आलिु गैयाब्लानो जोंहा मा जायो दिनानो खाना बायदि जायो आरो। मोनफ्रोमबो ओंख्रियावनो जोङो बेदरावनो जा मायावानो जा आलुखौ जों होफानाय नुखाथारगोन आरो। होमबा जों आलु आबाद मावनानैबो जोङो मानसिफ्रा जिउ खांनो हायो मानो होनबा जोङो आलुखौहाय ओ बेबायदिनो बायखायो बायग्रा सुबुंफ्राबो गोबां दंखायो मान बा आलुनि आलुखौ जोंहा नांखागौ जायो न'खरावनो नङा होमबा? दा आलु आबादखौ जोङो बेबायदि मावबाय बेनि अनगायैबो जों आरो दस्रा गुबुन आबाद मावबावो नङा होमबा? दा जेरै गोजां बोथोरनि मैगं थाइगं लाइ लाफा बेफोरखौ मावनो थाखायबो जोङो मा खालामनांगोन? हानांगोन सिगाङाव मोजाङै हाखौ एवनानै लानांगोन बेनि उनाव जोङो बै माखासे लाइ बेगर लाफा बेगर बेफोरखौ जोंहा न'खरावनो रेदि दोननानै लाखायो नङा होमबा फोखानायनि गोजाम फिथाइ बेगरफोरखौनो खानानै गैयाब्ला जोङो बाजारनि ओमफाय बायनानै लाबोयो बेनिफ्राय जोङो बे फिथ बा होनो बेगरफोरखौ फोनानै मोजाङै होगोन बिनि उनाव जोङो मा लासै लासै जेब्ला बे देरगोन अब्ला बेखौ जों जानो हायो आरो। दा बेखौ जोङो बांसिन लाइ लाफाफोरखौ जोङो माबायाव मोननो हायो गोजां बोथोराव मोननो हायो। नङा होमबा? दा बेफोरखौ जानांगौ आरो जोंनि देहाया होमब्लासो मा ओ मोनसे जोंनि देहायाव बे मा माखासे भिटामिनखौ होयो आरो लाबोयो मैगं गोथांफोरा बेखौ जाथारनो नांगौ आरो। दा नोंथाङाबो फंनैसोहाय बुंनो सानदों नामा जों बेबायदिनो फा
बे आङो बुंनो सानदों नोंहाथ' नोंथ' बिथाङा फोनलां फोरमायदों आलु आबाद। मावनायनि सोमोन्दै आं बेखौनो आंबो बेखौनो फोनमायनो सानदों जोंनियाव जाग्रा आ आदार हिसाबै जोङो आंखामनि अनगायैबो जोङो मैगं थाइगंफोरखौ गावो वनो मावनानै जायो बेनियाव जोङो बेरै बे आलु आबादखौहाय जोङो मेसें बोथ थोराव मावो आरोना बेखौ मावनो थाखाय जों सिगाङावनो जायगाखौ जेनेबा मोजाङै हालेवनानै लाग्रोनांगोन, हालेवखांनायनि उनाव बे हाग्रा फोर थायोबा बेखौ हाग्राफोरखौ हनानै गारजोबनानै हाग्राफोरखौ रानोबा बेखौ सावनानै गाननांगोन आरो जों बे आलुखौ गायनो थाखाय जोङो जोलै नांगौ जायो बे जोलैखौ जोङो हाथाइनिफ्राय बायनानै लाबोनाय जा लाबोखांनायनि उनाव जोङो आलुफोराबो गोबां आलादा आलादा थायो जेरै खालारिफोरनियाव गाबफोरनियावनो गोजा गुफुर बा बादाब आलु। आलादा आलादा था साइसनि थायो आरोना बिनिखौ खायफाबा हाखावनानै गायजायो। खायफबा ओरैनो गायजहयो। आरो जेब्ला जों आलुवआ गाजा खिलिगोन अब्ला जोङो बेखौहाय ओ हालेवखांनाय बे हायाव ओ नांगोलजों सि हाल सिरा बोनानैहाय जोङो बेहाय गायगोन आरो बेहाय आलु सो नांगाल हालसिरनि सिङाव दोननानै आलुखौ ओ बेखौ हाफोरखौहाय खोबनाय जागोन आरो जेब्ला जोङो बे आलुवा एसे जौवो अब्ला जोङो बेखौ हाखौ जावग्लियो जावग्लिखांनायनि उनाव जोङो आलुआ बेदर था मोजाङै थाङो। थाङो जाहाथे बिनि थाखाय जोङो हाखौ आराम जावग्लिनानै खोयो आरो बिदिनो जेब्ला एसे गोबाव जायो गोबां सानफोर बिनि उनाव जों जेब्ला देरो अब्ला जों आलुफोरखौ बुरो आरो बुरनानैहाय जोङो ओ बारना बेफोर मोजां जायगाफोराव दोनो आरो खायफाबा बाख्रि सिमफोराव दोनो आरो माइ दांग्रा बाख्रि ख्रिफोरा जाब जै बारनांबाथाय आलुआ गोथां जायो आरो माने जानायाव थावा जायो आरोना। अ खोनादोना नोंथां?
औ खोनादों।
औ बेनि अनगायैबो जों अ जोंनि बर'फोराहाय गोबां आबादफोरबो मावो आरो जानो थाखाय। बेफोरखौहाय जोङो आलुफोरखौहाय जोङो गोबां मैगंफोरजों होनानै जानो हायो जेरै ख थि आलु ओ खफि आलु जेरै अनलाफोरावबो होनानै जानो हायो दाउफोरजों अमा फोरजों नाफोरजोंहाय जोङो आलु बाय जानाय बेनिबाय जोङो आलुफोरखौ रूनानै एवनानै जहल बिदि संनानै जानो हायो आरो। खोनादोंना नोंथां? अ बेनि अनगायैबो दङ आङो होनो सानबावदों जोङो आलुफोरखौहाय अ बिथ बिदि सावनाय रुनायनि अनगायैबो जोङो मेनानैबो जायो आरोना मेनानै जाबाबो गोथाव जायो आरो। आलु आबाद मावनायनि अनगायैबो जोङो बर'फोराहाय आलादा आबाद मावो जेरै थारुनफोर थास'फोर थास'फोराबो आलादा दा आलादै दङ थारुन दं दावउमासार दं बिदि दं आरोना बेखौबोहाय जोङो जायगाफोरखौ मोजां हालेवनानै लानायनि उनाव जोङो बेखौ हाल सिरा फोरखौ ओ बोनानै हालौवखांनाय बे हायाव हाल सिरा बोनानैहाय जोङो आलु गायनाय बायदिनो जोङो थास'खौबो सिङाव फबनानै हायाव दोननाय जायो आरोना। बेखौबो जेब्ला देरगोन अब्ला जोङो ओ थारुनफोरखौबोहाय आरामसो खोनानै लानाय जायो आरोना बेफोरखौबो जोङो थास'फोरखौबो गोबां साननि उनाव जेब्ला देरगोन अब्ला बेखौहाय जोङो जानो ओ जावखांनाय जायो आरो बेफोरखौहाय जोङो जानानै आग्लनायफोरखौहाय बाजारफोराव फानहैनाय जायो आरोना। बेफोरखौबो जोङो दाउजों नाफोरजों जायोबा बिराद गोथाव जायो आरो खोनादोंना नोंथां? खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ औ बेनि अनगायैबो जोंनियावहाय उम थास' ओमफाय आलु आबाद मावनायनि अनगायैबो जोंनियाव दङ जेरै मुलाफोर मुलाफोरखौबो जोङो गोजां बोथोरावहाय मावनाय जायो आरो बेबो हासिनो
औ।
खौ मोजाङै एवनानै होनानैहाय जोङो बे आलु आबा आलु आबाद मावनाय बाय दिनो जोङो उम मा मुलाखौबो मावनाय जायो आरो फोनानै लानायनि उनाव मुला बेगरफोरखौ जों बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनानै ओमफाय फोनाय जायो आरो। फोयोब्ला जेब्ला ओहो बेफोरो खायफाबा बिलाइ जाग्राबो दं आरो खायफाबा बेदर जाग्रानि दं। फोर दं आरो मुलाफोराबो जोंनियाव आलादा आलादा गुफुर गाबनि आरो गोजा नङाबाथ' ओ गलाफि साइस बिदि साइसनि दं आरो मुलाफोराबो सायना मु ओ आलादा आलादा नामफोर दङ। अ बेफोरखौहाय जोङो मावनो मावनाय जायो बेफोर आलु आलु मुला बेफोरखौ जायोबा ओंख्रि जायो बेबो मोनसे जोंनि बर'नि
उम।
जोङो अनलाफोरजोंबो बे मुलाफोरखौहाय जायो आरोना।
औ औ नोंथाङाथ' गोबां मैगं थाइगंनि बुंबायना। दा बे मुला मुलाजों जोंहा गुन्द्रुक बानायो नङा होनबा बे गुन्द्रुकखौ माबोरै बानायो? बेखौ खोन्थानो हागोन नामा?
औ खोन्थानो हागोन। जेब्ला जों मुलाफोरा जानानै रानानै थायो जेनेबा गिदिर गिदिर जायो अब्ला बिसोरखौहाय जोङो फुनानै लाबोनानै ओ आरामसो सुगोन सु खांनायनि उनाव जोङो बेफोरखौ आ मुलाखौहाय फिसा फिसा फिसा हानानै लागोन आरो।
औ।
हाखांनानै लाखांनायनि उनाव जोङो संग्राय नङाबा सान्दांगाफोराव सान्दुंङाव फोराननाय जायो आरो। जों गोबां सानसिम बेखौ फोरानखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला मुलाया मुलाफ्रा राननानै फिसा फिसा जागोन अब्ला जोङो बेफोरखौहाय बयेमाव सोनानै दोनगोन आरो बेफोरो जोङो ओ फिसा जायो फिसा जानानै बयेमाव सोनानै दोनोब्ला बेखौ गोबां साननि उनाव जोबो थिनानै दोननानै जानो हायो आरोना जोङो बेफोर खौ मुलाफोरखौ गुन्द्रुबो होनना बुङोना बे गुन्द्रुफोरखौहाय जोङो जेरै अनला ओंख्रिजों ओमफाय आलु फोराव लाब्राफोराव बिदियाव होनानै जानो हायो आरो। अनला ओंख्रिफोराव होनानै जायोबा जोङो जोबोद गोथाव जायो आरो जोंनि अ बर'नि अनला ओख्रियाव बर'नि अनदला ओंख्रियाथ' जोंनि दोरोङारि ओंख्रि बिनि अनगायैबो मुला गुन्द्रुनि अनगायैबो जोङो दस्रा गोबां जिनिसफोरखौबो गुन्दु खालामनाय नुनो थांसै आरो दा खोनादोंना नोंथां बेनि अनगायैबो जोंनियाव बर'फोराव बिसोर मुला ओ आलु थारुन मावनाय अनगायैबो जोङो मेसें बोथोर जेरै लाइ लाफ फा गाजर कफि अलकफि फुल कफि बेफोरखौहाय जोङो मावनायखौ नुनो मोनो आरोना
औ
बेफोरखौ जेरै